अ खोनादोंना नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथां-
आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय बर'फोरा दोरोङारि जेनेबा बर'फोरा आथिखालाव दाउ अमा बोरमा फिसिनानै बोरैहाय जिउ राहा खुंदों आरो बोरैहाय जोङो दाउ, अमाखौ फिसियो बोरमाखौ फिसियो बेनि सायाव आं नुथारो जिब जुनारखौ बोरैहाय न'खराव फिसियो बिनि सायाव आं नोंथांजों गुवारै सावरायनो सानदों नोंथाङा सम होनो- हागोनना
नोंगौ नोंथां थारैनो सावरायजागोन
औ दाउ, अमा फिसिनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बर'फोरा दाउ अमाखौ जोङो फिसिबोनायखौ नुदों नङा होमब्ला जों जेब्लासिम जोनोम जादों अब्लासिमनिफ्रायनो जोङो दिनैसिम दाउ, अमा फिसिनायखौ बर' न'- खरफोराव न'खरफ्रोमबो जोङो फिसिबोनायखौ जोङो नुबोदों आरो नङा होमबा जेरै जोङो नांगौ रो- खोमनि जों गोबां फार्म बायसा खुलिनो हायाबाबो न'खराव जानो थाखाय बा मालाबा रां नांगौ जाब्ला फाननानै रां आरजिनो थाखाय जोङो अमा दाउफोरखौ जों फिसिनायखौ जों नुबोदों नङा होमबा नों-
नंगौ थारैनो नोंथां
जों जेनेबा मालाबा जोङो जानो लुगैदोंब्ला जोङो दाउखौबो जों फु- थारनानैबो जानो हायो आरो बिदिनो जोङो फाननोबो हायो नङा होमबा जोङो बेयाव नांगौ रोखो- मनि जोङो गोबां दानाबो होनो गोनां जाया जेरै न'नि दिसि माबानि दिसि दाउ नि थाखाय नङा होमबा बिसोरो मिथिंगायाव मोननाय बदिनो हाग्रा बंग्रा मोननाय बिसोर एम्फौ एनलाखौबो जानानैनो बिथांमोना देरबोयो आरो। थिग गिसिनो माने नांगौ रोखोमनि जोङो आग आदार होबाय थानोबो गोनां जाया आरो दाउनो, नाथाय अमानो थाख खाय जोङो दाना होनांगोन नङा होमबा अमाया नांगौ रोखोमनि बियो। दाना जायो जेरै गुन्दै जायो जायखौ जोङो माइ रंनिफ्राय मोननाय जाय गुनद्रि माय सरि माइनिफ्राय जाय मोननाय गुन्द्रि बे खौनो जोङो गुन्दै महराव बाहायनाय जायो। नङा होमबा नोंथां? बेखौ जों अमानो दाना हिसाबै जों आथिखालाव होबोनायखौ जों नुबाय थादो आरो गोदोनिफ्रायनो। नाथाय फाम मुलि खुलिबा नोङो जेरै दाना होनो गोनां जायो जायखौ ओ रासाय पनिक होननानै बुङो जायखौ जेबा दाना बेखौ बनायनाय जायो बेखौ जोङो आथिखालाव अमानो होनायखौ जों नुयो आरो। गोदोथ' जोङो जौ लों खोन्दा अफ्रि सेरा बेजों लोगोसे जोङो थास'नि बिलाइ गोसो जों बिलाइ बेफोरखौ जों रुनानैबो जाहोबोनायखौ जों नुदोंमोन नङा होमबा नोंथां। अब्ला नोंसोरनि साइदावहाय दाउ अमाखौ बोरैहाय फिसिनानै न'खर संथाबोदों? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो?
नंगौ नोंथां जोंनि जायगायावबो बिदिनो न'खरस न'खरखौ जोङो खुंलांनो थाखाय गोबांखौनो न'खर न'खर जोङो दाउ अमा बायदिसिनाफोरखौ खौ लानानै जोङो जिउ खांनायखौ नुनो मोनदों नों थां औ बिदिनो जोङो दाउखौ बुङोब्ला जोंनियाथ' दाउआ औ न'आवनो फिसिनाय जायो। दाउखौ दाउआथ' जेनेबा दाउज्ला आरो दाउजु थायो। बेनि मादाव जोङो खायफाया दाउला फिसियो खायफाया दाउजुखौ फिसियो दाउलाखौ फिसिबाथाय जोंनि जायगायाव गोबांखौनो दाउला खासि खालामना दोननायखौबो नुनो मोनो। बिदिनो दाउला खासि खालामनानैबो जों बे खौ जेब्ला देरगोन बेफोरखौ जोङो फानहनो हायो फानहनायनि गेजेरजों जि एसे रां मोनो बेफोरजोंनो न'खरखौ जोङो सामलायनो हायो आरो दाउजि बे दाउजुआथ' जोंनिया गिबियावनो जेनेबा बिदै दैग्रोगोन जोङो बिदै बे बिदैनाय बिदैखौ जोङो फाननानै बो रां खामायनो हायो। लोगोसे बेयो जेब्ला फिसा जागोन अब्ला फिसा फिसाया देरगोन फिसा जानानै जेरबा देरगोन बेफोरखौ जोङो फाननानैबो जेने बा रांखावरि खामायनो हायो। दाउनो थाखाय जोङोथ' न'खराव फिसिब्ला थाय दानाफोरखौ एफा बाहाया एफाखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो थेवबो जों जोङो न'फोरावनो बिदिनो ओंखामफ्रोम एबा जोङो माइरं बेफोरखौनो गोबां होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। औ औ बेनि अनगायैबो जों दाउखौथ' फिसिबाय बेनि अनग गायैबो जोङो अमा- अमाखौबो जोङो न'खराव बर' न'खरफ्राव गोबाङैनो न'खरसेयाव मासेखौ नुखाथारगोन बेनि अनगायैबो गोबाङानो माथाम माब्रै बिदिबो लानायखौ नुनो मोनो। बे दाउ अमा बे बिदिनो अमा बुङोबा बेवहायबो जोंनिया अमा बुन्दा आरो अमा बुदि थायो बे- बे अमा बुन्दाफोरखौबो जोङो गोबाङैनो गिदोर खालामनानै फिनानै औ फिसिनानै फान ननाय नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो अमा बुन्दि बेफोरखौबो जोङो गिदोर खालामनानै फिनाय जायो। बेनि अनगायैबो जोङो अमा बुदिफोरखौ गोबाङैनो जोंनि जायगाफोराव जेनेबा फिसा जाहो होनायखौबो नुनो मोनो खोनादोंना नोंथां?
ओ खोनादों दो
फिसा जाहोनाय बे खौबो नुनो मोनो फिसा जाहोनानै जोङो जेब्ला फिसाफोरा एसे देरगोन अब्ला बेफोरखौबो जोङो बाजारफोराव फानहनायखौ नुनो मोनो जों अमानो होन होनना बुङोबाथ' नोंथाङा बुंखाबायानो जोङो अम बै माइनिफ्रायनो जोङो जेब्ला सौगोन माइखौ अब्ला जोङो गुन्दै मोनो आरो बै गुन्दैयानो जों या अमानो होजायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो उफ्रि जेनेबा न'खरफोरावथ' जोंनिया सेरेब खावनाय जायो नालाय बे सेरेब खावनायनिफ्रायनो जोङो जि उफ्रि थालांगोन बै उफ्रिखौ जोङो बै गुन्दै आरो उफ्रि बेखौ जोङो मिलाय फायनानै होनाय जायो आरो माब्लाबा जोङो न'खरफोराव ओंखाम जानायाव जेनेबा ओंखाम मानद्रा खालाय दैलाय बेफोरखौबो जोङो माने अमानो ज' होनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो दा जोङो बाजारफोराव जेनेबा बायनानै मोननाय दानाफोरखौबो गोबां होनाय नुनो मोनो आरो जोङो दा अमाखौ गोबांखौनो अमा फार्मबो खालामनाय नुनो मोनो दानियाथ' माने पक्कानि जेनेबा स आफानो बानायना दोननायखौबो नुनो मोनो गोदो जोङो गोबाङैनो जेनेबा हाफोरावनो बिदिनो बिदिनो दंफां सायाफोराव सान्दुं गोसाफोराव खाना दोननायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोंनिया बेथ' जोङो अमाखौ फिसिनो थांबाय आरो जोङो ओ जेनेबा माबा लायो जिब जुनार जेनेबा बै जोंनिया मोसौ मोसौफोरखौथ' जोङो हालेवनायावबो बाहायो नालाय बेखौ जोङो न'खरफोराव फिसिनायखौ नुनो मोनो बा हालुवा आरो बे बिदिनो मोसौ गाय मोसौ गायफोरखौ जोङो न'खरफोराव गाइखेर लोंनो एबा बेफोरखौ जों जों बेफार फालांगिनि थाखाय गाइखेरफोरखौ जेनेबा गुबुननो फानहरो आरो बिदिनो जों रांखावरि माने खामायना लानो हायो बैदि मोसौफोरखौ जों फिसिनाय जायो मोसौनि दाना हिसाबै जों बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो जेनेबा बहाबा जोङो दुब्लिफोरावबो हैनाय जायो आरो लोगोसे जों आङो मा बुंगोन बेखौ बै जिगाब ना जिगाबफोरखौबो जोङो होनायखौ नुनो मोनो आरो दैज्लां बोथोराव जोबोद बेयो जोङो जायागा गैया नालाय बेफोरखौ जोङो जि दुब्लिफोराव जोंनिया हाग्रा रज'यो आलि गेजेर गेजेर बैफोरनिफ्रायबो जोङो हाना लायनानै मोसौफोरनो होफैनायखौ नुनो मोनो बिदिनो जोंनिया मोसौ फिनायबो नुनो आरो बोरमा बोरमाफोरखौबो जोङो फि फिसियो न'फोराव बे बोरमा फिसिनायाव जोङो बिफांनि बिलाइफोरखौनो हानना होनायखौ गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां औ नंगौ नोंथांनि ओनसोलाव आरोबाव माबाफोर बिदिनो फिनाय मोनो नामा
नोंगौ नोंथाङा बुंनाया सैथोआनो जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव जेनेबा बिदिनो गभमेन्टनिफ्राय थांनाय जेरै बयलारफोरखौ जोङो फिसिनायखौ जों नुयो मानोना नोङो बे गभमेन्टनि ट्र्रिजों थाङोब्ला नों गभनमेन्टनो फिनानै हरनांगोन आरो नों फिनायनि थाखाय थाखाय नोंहा खस्थ'नि थाखाय नोंङहा रां मोनो आरो मानोना बोरैहाय होननानै बुं फियो होननानै बुङोब्ला गभमेन्टनिफ्रायनो दाना ब्रयलारनि दाना ब्रयलार फिसा लोगोसे बिथांमोना न' बानायनायनि तिरपालनि फैसानि खरसाखौबो बिथांमोना होयो माथ्र' नोङो दाउखौ नोङो नानैांग बिोर म बा दु म देर माह बिोर बिसोर नाव ओम बिदिनो बि माने बयलार फिसाखौ बिसोर होफैयो बिदिनो पन द्रसता दुयस' दुय हाजारता बिदिनो होफैयो आरो नों बे फेदेरनानै नों पनसललिस दिन बा सल्लिस दिनाव फेदेरनानै नोङो बिसोरनो हरनांगोन आरो जेरै मासे बयलारा जेरै सल्लिस दिम पनस'लिस दिनाव बिसोरो तिनि किल' आराय किल' बिदिनो सारि किल'सिम जायो नङा होमबा बेखौ नोङो किलु सिस्टेमाव नोंनो रांखौ होगोन आरो नोनो सेरसेयाव फन्द्र' थाकानिफ्राय बिस थाका फिनायनि थाखाय नोंनो गभमेन्टआ होगोन आरो नों बिसोरखौ बेखौ सुनानै लांगोन जेरै नोङो मासे दाउखो जुदि नोङो मासे दावानो जुदि पन्द्रता गाम मोनोब मा मासे दावा जुदि तिन किल' जायोब्ला पनसल्लिस थाखा बिदिनो पनसास थाखा नों मोनगोन नङा होमबा मासे दावानो जदि पन्सास थाखा मोनोब्ला नोङो हाजारथा नोङो दाउखौ नों फिसिनानै हरोब्ला नोङो पन्सास हाजार नोङो रां फैगोन आरो बेयो गभमेन्टा नोंसोरनि फिनायनि नामाव नोंनो बे बेखौ माने बे रांखौ होगोन आरो अब्ला जोङो बिदिनो गोबां जोंनि साइडआवहाय बिदिनो गभमेन्टनिफ्रा फैनाय रांखौ बिदिनो ओ सरि दाउखौ बिदिनो फिना हरो आरो बिदिनो गोबां न'खर संनायाव खामानि हेफाजाब होदों आरो नों जुदि पन्सास हाजार सल्लिस हाजार मोनबाथ' बे सासे साख्रि आवला मावनायजोंनो एखे दरमा नङा होमबा जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओ ब्रैजि रोजा बाजि रोजाया जोबोर जो जोंनि थाखाय गामिफ्राव थानायनि थाखाय जोबोर मोजां आरो बिदि खालामनायखौबो आं नुदों। साइडआव जायफोरा सेंग्राफोरा साख्रि बाख्रि गैया न'आव थानानै बिदिनो रां खामायदों आरो नोंथाङा बुंलांबाय बोरमा बोरमायाबो जेनेबा जोंनि थाखाय न'आव फिसि जाग जुनार नङा होमबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बेफोरखौ फिसिबोदों। गोदो बिसोर हाग्रानि जुन जुनारमोनबाबो दिनै बिसोर बिथांमोनखौ जोङो मानसिया बोजोबनानै लानानै मानसिजों थाफा फाग्रा खालामनानै लाबाय नङा होम्बा दिनै मोसौफोरखौबो जेनेबा हाग्रायावबो बोरमा खौबो नों हाग्रायावबो मोननो थांगोन मैसो बोरमा मोसौ गासैबो बिसोर हाग्रायाव थानाय जुनार मोन गोदो नङा होमबा बेखौ मानसिफोरा फिसिनो न'आव फिसिजाग्रा हिसाबै जोङो बाहायनानै लाबाय आरो माला सम निफ्राय बेखौ बाहाय बुदों बा जों बेखौ दिनै थं थारिखखौ जोङो होनो हाला नङा होमबा नोंथां दिनै जोङो बिदिनो फिसिबाय फिसिनानै बिथांमोनखौ जोङो जेरै बोरमायाथ' जोंनिया नांगौ रोखोमनि दान दाना जाया बेफोरो बेयो गोथां बिलाइखौ जाना मोजां मोनो नङा होमबा बे मिथिंगानि बिलाइखौनो जानानै देरो आरो बेयो जोंनो नांगौ रोखोमनि प्रटिन होयो आरो बोरमा बेदरा नांगौ रोखोमनि प्रटिन थायो आरो बियो मोज जेरै मार्केट लेभेलाव बुंनो थाङोब्ला बिनि बोरमानि दामाथ' बहुद दायो आथिखालाव स्निजौ बाजि स्निजौ रां नङा होमबा किल'आव बिदिनो जोङो बेसे बेसेन गोसाबो आरो जोङो बोरमाखौबो जों फार्म बनायनानै जोङो गोबां मार्केट लेभेलसिम बिजनेस लेभेलसिम लांनोबालाय जोङो बेखौबो मावनो हायो आरो नाथाय आथिखालाव जोंनि साइडआवहाय नांगौ रोखोमनि बिफां ओरि फोरा गैया बिलाइफोरा क्राइसिस जायो हाजो ओनसोल नङा जोंनि साइदआवहाय जायनि थाखाय जोंनिथिं बोरमाखौ जों एभेलेबोल फार्म हिसाबाव जों खुलिनो हाया आरो मोसौ बोर मोसौ मोसौफोरखौ हायो नाथाय मोसौआ गोरान बिलाइखौबो जायो गांसो जा जायो जेरै नोंथाङा बुंलांखाबाय जिगाब गोरान खौबौ जायो नङा होम्बा जों बोसोरसेनि माइ हानानै मोननाय बे जिगाब गोरान जों लाथुमनानै दोनो दैज्लाङाव नांगौ रोखोमनि जोङो आदार मोना दुब्लि फोथाराव होन नो हाया माइ गोजा नङा होमबा नाथाय बोरमायाथ' गोरान बिलाइखौ जाया। औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सावरायखौ बिखिनियावनो फोजोबबाय।
नंगौ नोंथां थारैनो गोजोनथों नोंथां।